औ औ आं नोंथांजों दा दंफां लाइफांनि बागै सावरायनो सानदों नोंथां आंनो दसे टाइम होनो हागोन ना?
दे सावरायनो हागोन
औ दंफां लाइफां होनोबा दाथ' माबा जोंनि ओ जिउनि थाखाय जोबोर गोनांथार अन्थोब आरो ओम दंफां लाइफांनिफ्रायनो। जोङो ओ हां लानो थाखाय जोङो ओ। अक्सिजेन मोननाय जायो आरो दंफां लाइफा जोंनि गाज्रि हावा कार्बन डाइ अक्साइड, कार्बनडाय अक्साइड होनो मोना बेखौ, कार्बन डाइ अक्साइदखौ बोनानै लायो ओमफ्राय जोंनो मोज
अक्सिजेन मोनो जों।
औ औ उम। दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो बायदि ओ बायदि माने जों दंफां लाइफांनिफ्राय ओ नांगौ मानिखौ मोनफ्रामजोबोआनो जे जेरै जों
उम
खा न' लुनायफोरावबो जोंनो दंफां लाइफांनि गोनांथि जायो। जे खिरखि बानायनानै उम बे दर्जा बानायनाय उन्दुग्रा बेन्स बेफोरबायदि बानायनायाव जों दंफां लाइफांनि मदद लायो आरो दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो। उम दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथायाइबो मोननो हायो। जेरै उम थाइजौ उम खान्थाल नालेंखल बायदि बायदि रोखो खोमै जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो फिथाइ सामथाइखौ मोननो हायो आरोना। ओमफ्राय जों बेफोरखौ बेफोर फिथाइफोरखौ जों फाननानै उम बाजाराव फाननानै जों रांबो आरजिनो हायो। राङारि फुनानै जोङो ओ गावनि नांगौ बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायो आरोना। नोंथांनाव ओ दंफां लाइफांनि बागै माबाफोर आइडिया दं नामा बुंनांगौ दं नामा?
दंफां लाइफांनि बागै थ' आङो जेबो आइडिया गैथ'वआ। बेनो आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां सुबिदा मोनोना न' बानायनायनिफ्राय
औ
गोबां माखासे सुबिदाखौ मोननो हायो आरो। आरो बे फिथाइ सामथाइबो गोबां मोननो हायोना फल मुल जोङो।
अ।
उमफ्राय नों बिफां लाइफांनि गेजेराव बेसेन गोसा बिफां लाइफांनि मुं मिन्थियो नामा दे आंनो खोन्था मा मा बेसेन गोसा बिफां लाइफांनि मुं मिथियो।
औ औ बेसेन गोसा दंफां होनोब्ला उम सन्दन दंफां ओमफफ्राय बिदिनो सिगुन साल सिसु बेफोरनो बेसेन गोसा ना आरो माबाफोर दंबावो नामा बेनि बागै?
बेफोर दंफांखौ नोंसोरनिथिं गोबां मोनोना?
ओ जोंनिथिंजाय औ माने सिगुन सिसु बेफोरखौ मोनो आरोना सन्दन ओमफ्राय बेफोरखौ साल दंफां बेफोरखौ मोननाय जाया। आं नुफेराखै दासिमबो अ।
फेराखै बेखायनो सोंनाय जादों आं।
औ
बेसेन गोसा दंफां होनोबा जोंनिथिं गोबां खम नुयो।
औ
जोंनियाव जोंनिथिंबो बेसेन गोसा बिफांफोरखौ बे आगर बेनिफ्राय बे मा होनो सिमलिना मा होनो ओहो सोमलि होनो आरो, बेलेगसो होनो माइ फाग ना मा होनो इफोरखौसो नुयो।
औ
उम नोंथाङा मिथिगौना जों दंफांनिफ्राय मा मा जिनिस बहननाय जायो मोननो हायो।
जों जे दंफांनिफ्राय आं मिथिनायाव गिबियावनो जों बिफांनिफ्राय
एक नाम्बारा जाहैबाय बिफांनि बिलाइनिफ्राय जों अक्सिजेन मोनो इनिफ्राय बिफांखौ खौ जों खामानियाव बाहायनाय बाहायनाय होनोबा जेरै
बिफांनि बे बिफांखौ जों बाखासे न' आरि बाहायनो लुनो थाखाय कारटाव बाहायो ओमफ्राय माखासे माखा आरो मोनसेया जाहैबाय बिफांनि माखासे गारनाय दा फिसा फेनला दालायखौ जों ओंखाम ओं ओंख्रि संनायाव अर सुनो थाखायबो बाहायो आरो माखासे बिफांनि बिलाइआ जोंनो न' लुनो थाखायबो उखुम बानायजायो।
औ।
आरो ए माखासे बिफाङा फिथाइ होयो जोंनो।
औ
बेफोरखौ जों आं बे बेखिनिखौ मिथियो आरो ना
औ औ जों नोंथाङा मानथिगौ नामा ओ जोङो ओ दंफांनिफ्राय जोङो मा मा रोखोमनि फिथाइ मोननो हायो?
दंफांनिफ्राय आं मिथिनायाव दंफांनि फाय उम थाइजौ दंफांनिफ्राय होनबा गोखै गो खै फिथाइ जेरै थाइजौ फिथाइ मोनो आफेल दं दफांनिफ्राय जों आफेल फिथाइ मोनो थालिर थालिर दंफांनिफ्राय जों थालिर फिथाइ आरो आनारसनिफ्राय आनारस फिथाइनो बोथोर लायो बोथोर दंफाङा फिथाइ होयो आरो जोंनो। जेरै गरम गरम बोथोरावहाय जोङो खान्थाल फिथाइ मोनो थाइजौ फिथाइ मोनो। आनारस फिथाइ बेनिफ्राय लेरख' फिथाइ
औ
लिसु एनिफ्राय दा आरो मा फिथाइ मोनबावो जोङो गरम सामार बारा बारा फिथाइबो जोंनियावहाय एभेलेबेल गैया नालाय ओंखायनो बारा गोसोआव फैलायलाङा द्रागन मोनो
औ
ओमफाय गोजां बोथोरनि फिथाइफोरखौ आं बारा मोजां मिथिया दे जोंहा न'आव गो जोंनिथिं बारा नुवाना
औ औ।
गोजां बोथोराव थायनाय फिथाइफोरनि बागै आं बारा मिथिया सामारनिखौ बांसिन मिथियो आरो गरम बोथोराव मोननायखौ
औ गोजां बोथोरनि फिथाइ होनोबोब्ला जोङो ओ बैग्रिल'सो मोनोदां बैग्रि ओमफ्राय
बैग्रि मोनगोनदां अ बैग्रि
औ उम नोंथाङा ओ बोथोर गरम बोथोरनि फिथाइखौ मा माखौ जानानै मोजां मोनो बांसिन?
आं गरम बोथोरनि फिथाइखौ सबसे मोजां मोनो होमबा आनारस रिमालि
औ औ नोंथाङा बेखौ माबायदि खालामनानै जायो।
आं बेखौ बिगुरखौ माने बेखौ मोजां मोनहोयो आरो मोननायखौ मोजांसिन मोनो आदा मोननायखौ थखौबो मोजां मोनो आं मोजां मोननायखौ मोजां मोनो ओमफफ्राय बिगुरखौ लेमनानै संख्रि एसे होनानै जायो आरो फिसा फिसा हानानै
औ औ औ। नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंनो गोनां दं?
नोंथांनाव आं सोंनांगौआ दे नोंबो खिन्थादो नोंनि मोजां मोननाय फिथाइ सामथायाइ नों मा मा फिथाइखौ मोजां मोनो जानो
आं गरमनि फिथाइ होनोब्ला आङो आंबो रैमालि बे आनारसखौ जानानै आं जोबोर मोजां मोनो आनारस जाहैबाय थाइजौ बेफोरखौ आं जानानै मोजां मोनो आरोना गरमाव हानानै जेरै थाइजौ फिथाइखौ जों हानानै संख्रै बान्दु लगायनानै जों जायो बिदि जानानै मोजां मोनो
ओम
आरो आंनि फेभारेट फिथाइयानो जाबाय आंनि गोखै फिथाइ आरोना गोखै जानानै जोबोद मोजां मोनो औ उ गोजां बोथोरनि फिथाइ होनोब्ला आं बैग्रि जानाबबो मोजां मोनो। बेबो गोखैयानो
बैग्रिया आंनिबो फेभ्राइट आंबो जोबोद मोजां मोनो।
जों दंफांनिफ्राय बिदिनो मैगंबो मोननो हानाय जायो आरोना ना?
औ सामाराव गरम बोथोराव आल दा मैगं मोनो गोजां बोथोराव आलदा दा मोनो आं बिफांनिफ्रायबो
औ।
गरम बोथोर सजना फिथाइ दंफांनिफ्राय मोननाया
औ औ औ।
सजना फिथाइ मोनो ओमफफ्राय मैथ्रु मैथ्रु फिथाइ मोनो
औ
आरो मा फिथायाइ मोनोो
आरो गरम बोथोराव
औ
गोदोम बोथोराव मैगंआ खुमब्रा बेफोरखौबो मोनोदां औ औ उ
फिथाइ औ बिफांनिफ्राय मोननाय फिथाइखौ नोंसोरनिथिं गोबां फानो नामा बाजारफोराव
जनिथिं फाननाय जायो बिदिनो सरजना बेफोरखौ फानो आरोना
दर्जना दाथ' जोङो मोननाय बिनो जिंथा फिथाइफोरखौबो जोङो मोनो आरोना दंफांनिफ्राय
औ जिंखा सबाय बिमा
औ खुमब्रा बेफोरखौबो दाजों मोननायसायो
जंथिंजाय बिफांनिफ्राय मोननाय फिथाइफोर थाइजौ थाइजौखौ गोबां फाननाय जायो जोंनिथिं
बाजाराव बाजाराव लांनाय जायो आरो बयबो लाङो थाइजौ फिथाइ थ गोरलैयावहाय हानानै आसार बानायोना
औ औ नोंथाङा थाइजौखौ मोननाय जानानै मोजां मोनो ना गोथाङै जानानै मोजां मोनो
आं थाइजौखौ मोननायावबो गोथाङावै एखे समानाव मोजां मोनो बांद्राय मोजां मोनो आरो
औ औ औ नोंथाङा खान्थाल जाफेरबायना जाफेराखै
जाफेरबाय आं खान्थालखौ गोथावनो मोनो आं होमबाबो गोबांथार जानो हाया आरो गरम ना खान्थाला
औ औ खान्थाल आंनि नाथाय खान्थाल आंनि मोजां नङा आरोना आं मोजां मोना एासबो खान्थालखौ
नोंथांनि बारियाव मा मा रोखोमनि दंफां मोननाय जायो
जोंनि बाथयाव गबियावनो गय बिफां दं गय ओमफ्राय
औ
एसे बे बेसेन गोसा बिफांफोर दं आरो आगर बिफां ओमफफ्राय माइ फाग दंफां सिगुन दंफां दङ आरो फिथाइ सामथायाइनि दंफां दं आरो खान्थाल थाइजौ बेफोर दङ ओमफफ्राय लिसु औ दे औ द
औ